हेलौ हेलौ औ नों थां मा खालामदों?
आं दासो सिखारनानै मोखां सुदोंमोन।
ए नोंथाङा दसे सम होनो हा गोन नामा माने नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन मानो हाया जानो।
औ। नोंथाङा जेनेबा मा सानो जानबुंनि सायाव। मा मुलाम्फा सानो बा मा खहा दं सानो?
जानबुंनि सायाव मुलाम्फाया बेनो जाहैबाय जों दा गोजान गोजानाव थालायनानै जोङो सुबिदानि गेजेरजों जोङो गोख्रैयै रायलायनो हायो। खबर लानो हायो माबोरै दं मोजां दंना गैया। खबरफोरा माब्रै। खहाया बेफोराव जाहैबाय उन्दै बैसोआव उन्दैफोरा फरायनायनि बागै जानबुंआव बांसिन गोसो होयोबा
औ औ।
ओ लस जालाङो औ गाहायाव फैयो औ फरायनाया।
औ आरो मुलाम्फा बुङोब्लाथ मुलाम्फायाथ मेरला दङ बुं
औ मुलाम्फायाथ बहुत।
औ। औ जेनेबा आरोबाव मा मा मोनथिबावो मानि मा माखौ मुलाम्फा सानबावो नों। नोंथाङा?
मुलाम्फा साननाया बेनो ओ फालांगिफोर खालामनाय मानाय। बेरायहैनाय बेफोराव जोङो जेब्ला गोजान जायगायाव बेरायहैयोब्ला कन्टेक्टफोर खालामनाय बेफोरावहाय। मुलाम्फा जायो।
आरो फालांगिनि बेलायाव बुङोब्ला जेनेब्ला जमेट सुइगि उबेर रेपिड बेफोर आरो निउस औ। जेनेबा जोङो जानो थाखाय माबा जानो लुगैदोंब्ला जोङो जुदि बाहेरायाव थांनानै औ बाहेरायाव थांनो गोसो जायाखैब्ला न'आव थांनानैनो न'आव थानानैनो माने अर्डार खालामनानै जानो हायो।
औ बेखौ जोङो जानबुं गैयाबाथ'। जेबो माबाजों खानाय नङामोन औ।
आरो जेनेब्ला गारि मटर मटर गैयाब्ला न'फोराव। उबेर बा रेपिड बुक खालामनानै जोङो जानबुंनि गेजेरजों बुक खालामनानै। थांनो हायो।
औ।
औ आरो। अनलाइन सपिं जेरै मिनस्रा। फ्लिपकार्ट बेफोर।
औ एमाजनफोराव।
औ जोंनि। नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो हाथायाव थाङा लासे बेफ्रावनो अर्डार खालामनानै जेनेबा। न'आवनो थानानै अर्डार खालामनो हायो।
औ।
औ आरो आजिखालि। खिट ब्लिंकिट औ।
अनलाइननि गेजेरजोंनो मैगं थाइगंफोरखौबो। गोसोबादि माबानो हाबाय बायनो हाबाय सुबिदा जाजोब्बाय जान। मुंनि गेजेरजोंनो जानबुं गैयामोनब्ला जों बेफोरबादि सुबिदाखौ मोननाय नङामोन।
औ। माने बानाय मोजोबनायखौ गारनानैब्लाबो जों नांथारगौ बुस्थुखौ बायेरायाव थांनानै लाय नांगौ जागौमोन आरो।
औ।
दाथ' जोङो थांनो बायोब्ला जानबुंनि गेजेरजोंनो अर्डार खालामनो हाबाय ना? ओम औ आरोबाव खहा बुङोब्लाथ' जेनेब्ला दानि गथ'फोरा बाहेरायाव गेलेग्रा जेरै खारनाय बारनाय बायदि बायदि रोखो नि बाहेरायाव गेलेनायफोरखौ गेलेलानोना जानबुंङावनो बांसिन सम हगारो आं सा
औ औ बेनो। नंगौ नंगौ बे सैथो दा अनलाइन अनलाइन अनलाइन गेम गेलेनानै बिसोरो माबायाव रुम सिङावनो थानानै देहायावबो बहुत खहा गोलैयो जानबुङा
औ जेनेबा बाहेरायाव गेलेनाय गैला न' सिङावनो थानानै दानि गथ'फोरा लोरबां जायो आरोना गोदोनि बादि जा जेनेबा गोरा गथ'फोर दानि गथ'फोरा बिराद फारागथि दङ'।
नोंगौ सैथो।
आरोबाव जेनेब्ला निउसफोर जानबुंआवनो जोङो नुजोबो आजिखालि बबे खनायाव मा जादों बहाय मा जादों सोरहा मा जादों नंगौना नङा?
नंगौ जोङो दा गोजान गोजाननि खौरांफोरखौबो जोङो मबाइलावनो ओ जानबुनावनो जानबुंनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनो। जेरै दा फुटबल गेम जागासि खेला जागा सिनो अवाल न'नि फिफा फुटबल बेखौबो जों दा जानबुंनि गेजेरजोंनो नायनो हायो। गोजान हादोराव बे खेलाया सोलिदोंबाबो औ थाङालासिनो
मानि जानबुंङावनो सबखौ नुजोबो आरोना दाना बहाय मा जादों औ दा जुदि बे गेमखौ जाद बे गेमा जादोंबा जोंथ' जानबुंआव जानबुं गैयामोन मोनब्ला नुनायानो नङामोन ना
नङामोन जोङो
गोजान हादराव दावबायनो थाखाय जोंनोथ' रांनिबो गोनांथि जायो।
नोंगौ।
सोरबा सासे सुबुङा बुंगौमोन बेखौ नायनो थाखायनो जेनेब्ला गुबुन हादराव थाङो नामा बिदि टाइपनि माने बिदि रोखोमनि
नंगौ।
दाथ' गोसोबायदि जोङो नायनो हायो जान बुङावनो औ औ। आरोबा व जेनेबा मेर्ला जोङो अनलाइन क्लास खालामनो हायो।
औ फरायसाफोरनि थाखाय बेयावहाय सुबिदाबो थाबाय आरो सोरनिबा सोरनिबा मोजाङै बाहायनो रोङाबा बे
औ - औ मानि गावनि बाहायनायनि सायाव आरोना जों बेफोरखौ गाव गावजों साननांगोन
जानबुंङा जुदि बाहायनो रोङोबा बुहुद मुलाम्फाबो होयो आरो बाहायनो रोङाबा जोबोद खवाबो गोलैयो
औ
जेरै गथ'फोरा सोरबा सोरबा अनलाइन गेम गेलेनानै बिमा बिफानि बेंकफोरनि न नि फैसाफोरखौ एखमबा सोरबा हेकारफोरा माबायोबा लिंकफोर हरबाय बायोबा बे- फोरो फैसाफोरखौबो लानानै थाङो
औ बेफोर जाहैबाय खहा बहुद खोनानो मोनो दा बेफोरखौ बिमा बिफाया मोजाङै नोजोर होनांगौआनो
औ बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगौ औ
आरोबाव जेनेबा इउ पि आइ पेमेन्ट खालामनो हायो दा जों जानबुंनि गेजेरजों
औ नंगौ बेयो जोङो दा केस फैसाखौ लानानै बेरायलासिनो बबायबाफोर थाङोबाबो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैला खहाबो गैला जोङो केस गैयाबाबो
औ सोरनो औ सोरनोबा नांगौ नांग्रबखौबा जेनेबा जोङो हरनो हाबाय
गोजान गोजानाव फरायनाय फरायसाफोरनोबो बिमा- बिफाफोरा जेन'बा फैसा हरनोब्ला अनलाइननि गेजेरजोंनो हरनो हाबाय न'आव थानानैनो बेंकआव थांनाङा लासे औ
बेफोर नाथाय जानबुं गैयाब्लााथ' जानाय नं
जानबुं गैयाबा जानाय नङामोन बियो जानबुं गैयामोनब्ला जोङो बेंकआवहाय खस्थ' थांनानै मानसिफोरनि गेजेराव बहुद लाइन थालाय लायनांगौ बेफोराव लाइन थानानै जोङो बेंकआव थांनानै फैसाखौ सोना हरनो गोनां जागौमोन दा जानबुंनि नि गेजेरजों सेकेणावनो जाबाय खामानिया
उम आरो जेनेबा मेपफोर नायनो हाबाय बबेबा जायगायाव जों थांनो लुुबैदोंब्ला लामा मोन्थियाबा उम औ
गुबुन जायगायावथ' जोङो थाङोबा मिन्थिया नालाय जेन'बा बबेबा बबे जायगाया माबायदि बेफोरखौहाय।
आरो इमारजेन्सिफ्रावबो बुहुद मोजां आरोना जेनेब्ला सोरहाबा माबा जाब्रबदोंबा फन हरनानै ओ मानि जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो
औ खौरां लानो हाबाय, औ खौरां लानोबो हाबाय जों खौरांखौ दैथायहरनोबो हाबाय।
औ बहुद
गोजां मुलाम्फाया मुला बुंनो थाङोबा जानबुंनि मुलाम्फायानो बांसिनानो होनजायो।
औ
जोंनि दा सामफ्रोमबोनि सोलिनायावहाय सोरांजेननायनिफ्रायनो जानबुंनि फोरजोंनो सोलिनो सोलिनाय बिदि होननांगौ जाहैबाय दासान्दि दानि जुगावथ'।
आरो ससियेल मिडिया ससियेल मिडिया माने बेफोरखौ बाहायनो रोङैयाव सोरनिबा थाखाय खहा जायो आरो।
औ सोरनिबा थाखाय खहा जाबाय।
औ बाहायनो रोङोबा खिन्थु बहुत मोजां।
मुलाम्फा जाबाय औ जेरै ससियेल मिडियानो बहुत गोबांथार मानसिफोरनि लाइफ दानानै होबाय दा जेरै रां खामायनाय रां आरजिनायावहाय
औ रां आरजिनाय बिदिनो फरायनाय माबेबा मोनसे गियान लानो थाखायबो जोङो ससियेल मिडियानिफ्रायनो गियानबो लानो हायो। मोजां गियानफोर, ओम। बेफोरनो आरो
औ
हेलौ
औ हेलौ
औ औ
औ
ओमफ्राय आरोबाव माबाफोर मोनथियो नामा?
मिथिनाया बेनो ससियेल मिडियाफोरावहाय जेन'बा जोङो रां आरजिनोबा जेन'बा जोङो अबेबा अफिसफोराव थाङोबा जोंनाव कुवालिफिकेसन इडुकेसननि कुवालिफिकेसन बियो फरायनाय नोंथाङा मासेबां फरायदों। दा जोंहा ससियेल मिडिया आव रां आरजिनोबा नोंनि टेलेन्ट जोंनो जोङो रां खामायनो हायो, भिडिअ बानायनानै कन्टेन्ट बानायनानै औ। अफिसफोराव थाङोबा जोङो कुवालिफिकेसन गैयाबानो जोङो जेबो खामानिखौनो मोननो थाङा।
औ औ, औ बेफोरनि